औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मोजाङै दंना?
औ दङ आं मोजाङैनो नोंथाङालाय?
औ मोजाङैनो दं आंबो ।आं नोंथांजों माने सम होनो हायोब्ला नोंथांजों माखासे माने बर'फोरनि जौ जौखौ माबोरै बानायो बेनि सायावहाय माने सावरायनो होननानै सावरायनो सानदोंमोन माने सिगाङावनो आङो बुंगोन माने बरफ फ्राथ गोदो गोदायनिफ्राय माने जौ जौखौ माने सिगांनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो माने दासिमबो बाहायदों माने ओ दानि बायदि माने गोदान मुगा माबाजों बिलाथि जौखौ बाहायामोन माने जौ जौ माइरंजों जि बानायो बे वबा ओम बे बे बाइबंजों माइरंजों जि बानायो‌ बेखौसो बाहायोमोन ना बेनि सोमोन्दै माबोरै बानायो जौखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो दानि समनिफ्रायबा दासिमनि ओ नुबाय थानाय जोंनि बरफोरनि जौ‌ संनाय आरो फिसिनानै दोननाय जायो‌ आरोना
औ।
खोना औ दा जोंहा बे माथानिखौ होनानै बुङो। जेरै सरासनस्रा ओ सानफ्रोमबोनि थाखाय माने ओ बा जोंङो उरान बानायनो थाखाय जाखौ संङो बेखौनो बुंङो आरोना माथा संनाय होननानै । ओ जों ओंखाम जानाय माइरंबो संनो हायोबा जोंहा जेरै रुनाय माइ रग थायो आरो ना खायसे । जों जायखौ एंखुर माइरं होननानै बुङो बे माइ रंजोंबो संनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरोना बेनिफ्राय बेखौ गिबियाव संनो थाखाय जोंहा ओ एमाव जाजों माइरंनिफ्रायनो बानायनाय बे एमावखौ नांग्रो औ नांग्रोगोन आरोना बेनिफ्राय बे एमावआवबो जोंहा एमाव बानायनायनि आदबाबो जाहैबाय जोंनि ओ आं नुनाय ओनसोलावहाय जेरैहाय जों माइरंखौ सोमनानै दोननानै जेसेबां बिबांनि ओ बियो बियो गावनि खोथा आरोना । बेनि उनावहाय जोङो जेरैहाय खान्थाल बिलाइ गोमोन बा मोखना बिबार । गोजा बेफोरबायदिबा ना ओ बिलाइ बेफोरखौ होननायखौ नुनो मोनो आरोना आरो गोदै जानायनि सिनि बिफां होननानै बो मोनो बेखौ आङो मोजाङै मिथिस्लाबा आरोना औ औ । औ औ बेफोरबायदि ओ बिफांखौबो होद्रोनो आरो होनानैहाय जोंहा आ देयो । देनानै बेनि उनावहाय औ जोङो जेरै जेरैहाय जों नालेंखरनि लारुफोर जायो बेबायदिहाय लारु सिथुमनानैहाय बेखांनानै लारु सिथुमनानैहाय फोराननाय जायो आरोना जेरै दाला सान्द्रि बेफोरबायदिफोरावहाय । बेनिफ्राय बेखौ बिबदिनो फोराननानै बा बानायनानै खोबनानै दोनो बेनिफ्राय ओ जेब्ला गुफुर गाबजायो बारखाङो बेयो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ उल्थाय उल्थाय होनांगौ जायो आरो सान्दुंङाव बेनिफ्राय बोखांनानै बेबायदिनो जोङो जेब्ला रायो अब्लानो जों बेखौ ओ जौ संनायावहाय होजानाय जायो आरोना । एनिफ्राय जोंहा दां बेसे सरासनस्रा जोंनि जौ गोरान सावनो थाखाय बानायनाय जे जौ संनाय बे जाहैबाय जोंहा बे ओ एंखुर माइरं बा जोंनि जानाय माइरंखौ लाबाय लानानैहाय जोङो ओ दै दैखौहाय जोङो बे बिबांनि ओ माबानानै ला ग्रो नांगोन आरोना खान्थाफोरावहाय खान्था गिदिरफोरावबा नोंथाङा बा जाय संग्रायाहाय बेसेबां बिबांनि सङो बियो
दैखौहाय माने बिबांनि लानांगोन आरोना?
बेबायदि लाबाय लानानै जखा लानानैहाय दैखौ जेब्ला दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदोवो अब्ला जोङो बे माइरंखौ ओ बे दै गोदौनायावहाय लुनानै हरो आरोना बेनि ओमफ्राय जोङो ओ जोंनि ओनसोलावहाय खारेव होननानै बुङो जायखौ एरख'नाय आरो।
खादौ खादौ अ ओं।
जोंनियावहाय खारेव होननानै बुङो आरोना बेखौ इनिफ्राय बेजोंहाय जोंहा माइरं हर खांनायनि उनावहाय बेजों एरखावनानै हरनांगौ आरो ना मानो होनब्ला बेयाव नङाब्लाथाय ओ खायसे माइरङा गोजौआव दैनि साय सायाव जानानै थालाङोबा खायसेया ओ थालायावहाय नांहैनानै खामो नालाय बे खायनो एरखावनानै होनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा बे दैयाव होखांनायनि उनाव बांद्रायबो मोनहोआ आरोना एसे ओ दोननानैखे दसे सम दोननानैखे जोंहा ओ खांनो हानाय जायो आरोना बेखौ खांखांनानैहाय जोङो ओ जेरैहाय सिथ्लाफोराव बा खायसेया दानाथ' ओ फेननि बारजों बेफोरबायदिजोंबो फोरानो आरोना एसे गुस
गुसु जाहोयो ओं गुसु जायो गुसु जाबासो मोजां जायो होनोना?
एमावखौहाय देख्रुबनानै गुन्दै खालामनानै लाफिनो एमाव गोरानखौहाय लानानैहाय जोंहा जुदि खायसेया ओ आव थालांखानाय जुदि एमाव बोरायफोर जुदि मोजां जानाय होननानै बुङो खायसे एमावा माने जौखौ गोखैबो खालामो नालाय बेखायनो मोजां जोलैनि आरोना बेबायदि एमाउ थायोबा बेखौबो होफादेरनानै बिब्दिनो जोङो जेरै बेसेबां बिबांनि सङो बेजों गावनो जखा नायनानै जोङो थाइसे थाइनै बा थाइथाम थाइब्रै थाइबा बिदिबा खायसेया जौ गोरान संनो थाखाय बानायनायफोरा जेरै थाइस्नि बेफोरबायदियालागै बे लारुखौ एमावखौ होनाय जायो आरोना। बेबायदिनो होनानै बेखौ मोजाङै सारना होनानै लगायबाय लगायनानै जोङो ओ खायसेया खान्थायाव दोनो खायसेया बेबायदिनो प्लास्टिक थायो नालाय गुवार प्लास्टिक बेफोरबायदियाव बोनथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना बेनि उनाव ओ जोंहा गरम बोथोरावहाय साननै सानथामावनो जोंहा रोथि ओंखारनाय नुयो बेनिफ्राय बेनिफ्राय आरो हा गोजां बोथोरावहाय बिब्दिनो सानब्रै सानबा जों रोसि ओंखारो आरोना। बेबायदिनो जोङो खौ संनाय जायो आरोना बे सानफ्रोमबोनि बाहायनाय जौ गिसिखौ आं दा नोंथांनावबो सोंनो जेरैहाय ओ माइब्रा फिनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव एसे सोंनो सानो आरोना नों थाङा जुदि हायोब्लाथाय एसे फोरमायनानै होनो हा
फिनाया माने ओरैहाय माइब्रा माइब्रा माइरंखौहाय ओ माने नोंथाङा जेरैहाय माने माइ माइ उम ओ दस्रा माइरंफोरखौ माथाफोरखौ जेरै संनाय जायो बेबायदिनो माने सङो आरोना सं थांनानैहाय गुसु माने गुसु खालामनानै ओ जेसेबां माने माइब्रा फिसिनायावहाय माने एमावखौ बांद्राय होबाथाय माने गोखा जायो होनो आरोना बेनि ओंखायनो माने जेसेबां गोबाव दोनगोन एसेबां माने बिबां जेसेबां बिबांनि संदों एसेबां बेनिखफ्राय एसे माने खमसिन बा ओ नै नै केजिबाथाय माने बेयावहाय माने खावसेखौसो खावसेल होयो आरोना एमावफोरखौ बांद्राय बुरजा होआ बेखौ मोजाङै माने फोननानैहाय जेरैहाय ओ नोंथाङा होननाय बायदि बेखौहाय सानसे दोननानै खोबनानै दोनहाबनानै जेलाहा एसे माबा जागोनहाय बेखौहाय माने बाल्थिङाव बा बाल्थिं ब्रा गारहायावबा सोनानै दोनो आरोना माइरं माने मायब्रा फाननायावहाय ओ गोबां मानसियानो आथिखालाव माने अफ्रिफोरा एसे गुबुंले जायो होननानै सिङावहाय बयामफोरखौहाय सुफ्लुं सुफ्लुं सुफ्लुं माने गेजेराव दोनो आरोोना जाहाथे बे बिदैया बेवहाय जमा जानानै थायो थायो माने माइब्रा माइब्रा फिसिनायाबा जेसेबां माने गोबाव जागोन एसे एसेबांनो गोदै जायो होननानै मिथियो आरोना
औ नंगौ
बेवहाय माने एमाव जोंबो खोथा जायो एमावहा जे एसेनो मोजांबा माने माइब्रा बिदैयाबो गोदै जायो आरोना
औ नंगौ
खोनादों नोंथां औ माने नोंथाङा होननाय बायदि जि होनदों माने माने यियावहाय आं मोनसे सोंथि साननो सो सोंनो सानदोंमोन एमावआवहाय खान्थाल बिलाइ आरो माने सिनि बिलाइखौ मानि थाखाय होनाय जायो आं माने बेखौ मिथिनो लुबै लुबैदोंमोन आरो ना नोंथांनावहाय
औ नोंथां जोंहा खान्थाल बिलाइ आरो सिनि बिलाइ होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो जा जों दैबो जोंहा जा खामानि माव जोंहा दोरोङारि समनिफ्राइ नो आबै आबौ मोनाहाय खामानि मावनाय जिरायनाय समावहाय एसे एनै लोंनाय जायो नालाय बेखौ बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि लोंनायावहाय गोदै गोदै जायोब्लाथाय जों बांसिन सिनि बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइखौ गोदै जानायनि थाखाय होयो होननानै मिथिनो मोनो आरो
अ ओम ओम नंगौ ओमफ्राय माने बैहाय जौ गोरान जे होनो जे
औ
जौ गोरानखौ माने ओ बिनि बिदै जौ गोरान संङोबा माने बिदैफोरखौ लोंगोना लो लोंगोना लोङाबा बेवहाय माने जौगोरानबो होनो माने गुबुन गुबुन जायगायाव सेरेबबो होनो ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगा लानाय जायगा आबगारि होनो आरोना बेखौहाय जौ
औ जोंहा दा बे जौ गोरान संनाय होननानै बुङोब्ला जायफोराहाय सङो जौ गोरानखौहाय खावो बिथांमोना बुङो जे जोङो जेब्ला बे जौ गिसिनि रोसिखौहाय लों
बिदैखौ लोंबाय ओं औ
ब्लाथाय बेवहाय जोंहा बांद्राय जौ गोरान ओंखारा होननानै बुङो आरो ना जे जोङो। जुदिहाय जौ गोरानखौ माखासे नांगौब्लाथाय जों बेनि बिदैखौहाय लोङालासिनो दोनोब्ला साबसिन होननानै बुङो आरो ना अब्लाना जोङो अब्लानाहाय ओ जेखौ जे बुङो जोङो कारा जानाय होननानै जार गोस जार गोसाबो जायो जोंहा औ। ओ बेनिफ्राय गोबां बिबांनिबो मोननो हायो होननानै बुङो आरो ना
औ
औ दा जोंहा बे ओ जौ गोराननि जोंहा बेफोरथ' जोङो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव जों बेफोरखौबो लांफाखानां
मोनसे ओं एं-एंगार माने एं-जौवा जाहैबाय माने एंगार हायै बाहागो होननानै बुंजागोन आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माने जौ गिसिफोरखौथ' माबेबा माबेयाव माने हाबायावहाय जौ जौ गिसि सिरनायबो नुनो मोनो आरो। नामा याव माने जायगा लानायानानै जायगा माने हा थासुनिफोरावहाय ओ मोननै थिंख्लि थिंख्लियाव सोयो नालाय हानि थंख्लियाव सोयो नालाय बेयावहाय माने सिङावहाय जिगाब होनानै बेखौ सोमावनानै जौ सेरनायबो नुयो आरोना बे बे खान्थिखौ माने जौ सेरनायखा माने नेमखान्थिखौ आं नुनो मोनदों आरो आरो ना गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नियमा दं आरोना। नेमखान्थिया दङो उम आरो माखा से माब माबेबा माबेबा
औ हाबनानै दङ आरोना जोंनि बर' हारिमुआवहाय बे जौजों बेखायनो जोंहा दिनैनि मुगायाव जोङो बे जौखौहाय गोजौ थाखोआव लाबोनो हाबाय जेरैहाय जोंहा ओ भारत हादरजों जे मोननो हाबाय बेखायनो जोङो बेखौ था गैया जोंहा बियो ओ गोबां गोजौ थाखोआव मोनहैबाय धोरोम दासिमबो जोंसे एंगारनो हायो खानो आरो इयुनमबो जों लांफाबाय थानांगोन मानो होनब्ला जों जोंनि हारिमुखौ सिनाय औ नोंगौ नोंथां